अह हेल' नोंथां
औ
मा खालामदों दालाय?
दा ओरैनो दं नोंथां।
औ बिदिनो माबा मोनसे ओ
मानि सायाव जोङो सावरायगोन नोंथां
औ बिदिनो ओंख्रि गोबाबफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो
अह बिदिब्ला ओंख्रि गोबाबनि बागै आङो एसे बुंलांसै आरोना
ओ-ओ
औ होमबा ओंख्रि गोबाब होनोब्ला जोङो माबायदिखौ ओंख्रि गोबाब बुङो ओंख्रि गोबाबखौ जोङो खायसेया खारै ओंख्रिबो होननानै बुङो नङा होमबा जोंङो ओमफ्राय जोंनि बुंनाय रावैबा जोंङो ओंख्रि गोबाब होनो बे ओंख्रि गोबाबनि माबायानो जाहैबाय जोंङो बे ओंख्रि गोबाबखौ मा मा ओ मैगं ल लगायनानै जोंङो बे ओंख्रि गोबाबखौ जोंङो बानायनाय जायो।
औ-औ आंबो एसे एसे एसे एनै रोङो बे बुस्थुखौ
औ दा बेखौनो लानानै आंङो बुंनोसै दा जेनेबा ओंख्रि गोबाबाव जोंङो मा मा मैगं लानानै जोंङो ओंख्रि गोबाबखौ संङो दा बे ओंख्रि गोबाबा जोंङो बै मेसें समावबो जोंङो ओ मेसें समाव जों बांसिन ओंख्रि गोबाबखौ जानाय जायो नङा होमबा जेरै लाफा मैगं फालें मैगं ओमफाय लाइ खुदुना बु थुवा बायदिसिना लगायनानै जोंङो बे ओंख्रि गोबाबखौ बानायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां
ओमफ्राय माबानि दा दैज्लांनिया माबा मा होनोमोनलाय
फाथो बिलाइ औ-औ
औ
बे सजना बिलाइ औ इनिफ्राय आरो
ओंख्रि गोबाबालाय आरो आजिखालि दालियावबो ओंख्रि गोबाब जायोना मानसिफोरा।
औ दा जेनेबा बेफोरखौनो ओम लानानै जोंङो ओ संनानै जानाय जायो आरो बेखौ जोंङो माबायदि संङो होनोबा खारै ओंख्रिखौ जोंङो मा बायदि संनांगौ होनबा जों बे खौ मैगं बुथुमनानै लानायखौ जोंङो आरामसे सुनानै जोंङो ओ सुखांनानैसो हायो आरो बेखौ। मिजि मिजि हाबाय हानानै जोंङो बे मैगंखौ ओ खायसे खायसे माबाफोरजोंबो जों जानो हायो। ओ ना दाउ बेदर इफोरदिजोंबो जोंङो जायो आरो औ ना गोरान नाथुर गोरान बेफोरजोंबो जों जोंङो बर' माहारिया बांसिन जायो आरो बेखौ। ओंख्रिखौ बे ओंख्रिखौ जोंङो बांसिन जायो।
ओंख्रि बिदिनो ओंख्रि गोबाबफोरजोंबा माने बाजि थादेरबा मोजां जायो आरो
औ दा बेखौ जोंङो माबायदि संजेनो होनोबा आं बेखौ बुंसै नोंथां नङा होमबा
औ औ।
औ दा बेखौ जोङो मिजि मिजि हाखांनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सारायाव होबाय
औ।
सारायाव होनानै ओमफाय बिदिनो खायसे खायसेया बानलु फोरबो होयो। खायसेया बानलुबो होआलासिनो ओरैनो माबाजोंबो जायो आरो खारै संख्रि होनानै बेनिफ्राय ना साहा दङबा नाफोर एवथ्रमना लानानै बोहोयो खायसे आरो ना गोरानफोरखौ एव थ्रमालासिनोबो ओरैनो होनानैबो बे खारै ओंख्रि औ
थ' जेनेबा हालदै सालदै होबाबो जोयोना?
औ ओहो हालदै होलायाबाबो जायो औ बेफोरबायदिनो जोङो ओंख्रि गोबाबखौ संनानै जायो आरो
औ।
बे ओंख्रिया माने उनाव बे फिस्ला मैगंखौबो होनाय जाहै बाय नालाय औ। खायनो बे ओंख्रिया फिस्ला फिस्ला जानो मोजां जायो आरो।
औ।
औ दा बेफोरबायदिनो ओंख्रि गोबाबनिल' अनगा आरो बेलेग गोबां ओंख्रिबो दङ। बे उम। ओंख्रिया जेनेबा नोङो दालि ओंख्रि दालिखौबो जोङो बेफोरबायदिनो जोंथ' दालि होनोबा जोंनि हारि जोंनि हारिल' नङा गासिबो हारियानो दालि ओंख्रि गोबां जायो आरो औ। बे दालियाबो बिफांनिफ्रायसो जोङो ओ बेखौ दालि मेगं महरै जोङो मोनहैबाय आरो।
औ।
दा बे दालिखौबो जोङो फार्स्ट टाइमावनो ओ हायाव आबाद मावग्रोनानैसो बे माबाखौ दालिखौ ओ फोनानै
उम।
फिथाइ थायखांनायनि उनाव मारा सारा होखांनानै जोङो बे दालिखौ मैगं हिसाबै मोनहैयो आरो।
औ।
उम बे दालियानो जोंनि ओ जोंनि मानसि माहारिनिजों ओंख्रि गाहाय गुदि ओंख्रि होननानै बुंबाबो लस गैया आरो औ औ। दालिया उम ओंखायनो जोङो औ बिदिनो गासिबो हा रि ओ माहारि गासिबो बे दालि ओंख्रिखौ गासिबो जायो आरो।
औ।
उम दा ओंखायनो बे दालिया जोङो ओ गोबां रोखोमनि जोङो संनानै जानो हायो मायबा बे औ बबे बा ओंख्रियावबो होफादेरनानै जानो हायो।
औ जेनेबा दा ओ जेनेबा दा आलु जोंबो दाजानो हायो मटर मटरजों सानाजोंबो होना जाफानो हाबाय दा।
औ गासिबजोबो औ होनानै मिलायनानै जानो हायो। बे दालिजोंनो जोङो फुलरिफोरबो सावनानै जानो हायो ओम बे समफोरजों। बेफोर बायदिनो औ। औ बेफोर बायदिनो एवनानै जोङो जानो हायो आरो
औ औ।
उम उम दा ओंखायनो जोङो बे दालि ओंख्रि दालि ओंख्रिखौबो उम गोबां रोखोमनि जोङो ओ जहल जानो हायो लाब्रा साब्रा जानो हायो बेफोर बायदिनो गोबां बुस्थु होदलानानैबो जोङो जानो हायो ना बेदर गासिबखौबो होनानै जोङो जानो हायो बे दालियाव गोबां प्रटिन दङ आरो।
औ
औ ओंखायनो जोङो बेखौ दालिखौ गोजा ओरैनोबो जुस लोंनो हायो आरो संनानै ओम बिदिनो औ औ बिदिनो जोङो जानो हायो आरो
औ
ओम बिनि अनगायैबो गोबां ओंख्रि दं।
औ
ओम ओंख्रि होनोब्ला जाथ'वा। टाइमा एसे नांबावगौ।
औ
औ दा इदिनो जोङो खुमब्रा मैगं। दा दैज्लां दिनाव जोङो खुमब्रा खुमब्राखौबो जोङो। गोबां इदिनो खेथि खालामनानै जोङो फैसा। पैसा आर्जिनो हायो खुमब्रा थाइसेनि दामा नैजि थामजि बेफोर हालागै। जायो आरो दा ओंखायनो जोङो। खुम औ बे खुमब्राखो। जोङोदैज्लां बैसागो दाननिफ्रायनो जोङो बे खेथिखौ मावो आरो
औ
बे ओ बेखौबो जोङो बैसां गायनानैबो। जोङो खेथि खालामो हा फोरावबो मानलानानै थायो दंफां दंला बिफोर मानबायनानैबो बियो थायो आरो ओंखायनो जोङो बे, थाइसे थाइनै रां बेखौ फाननानैनो जोङो खरसा खालामनो हायो आरो बायदिनो। गोबां मासु सुबुंफोरा ओ बेखौनो खेथि खालामनानैबो रांखावरि आरजिनो हायो। आरो ओंख्रि जानो ओंख्रि जानायावबो गोबां मोजां। देहानि थाखाय मोजां खामानि होयो। बे खुमब्रानि रोसिखौ देग्लिनानै लोंनो हायो। थोबाबो जोंनियाव देहायाव जानाय सुगारफोरा हामो होननानै जोङो। मिथिनो मोननाय जायो आरो
औ औ औ खायफा मानसिफोरा गोथाङैबो जायो ओरैनो।
औ दा इदिनो खायसे। माबायाव ओंख्रि लाब्रा बेफोरबायदिनो संनानै एवनानैबो जोङो। जानो हायो आरो।
औ - औ।
उम। दा ओंखायनो जोङो गोबां ओंख्रिखौ गाव गाबागाव बोथोराव गाव गाबागाव बाव मोननाय जायो आरो।
औ।
उम दा मेसें बोथोराव जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो बे खुमब्रा आबादखौबो मावनानै। गोबां रांखावरि आरजिनो हायो बिदिनो माइ गायनाय दिनाव। नोङो माइ गायनायनि खरसा बाहायनो हायो बेफोरबायदिनो।
बैसागु टाइमावबो बैसागुआवबो ओंखारो नामा बे बुस्थुआ।
औ बैसाग दाननिफ्रायनो खायसे खायसेखौ जोङो।
जायो औ औ उम, एकदम फुजा टाइमफोराव हांसोजों हांसो हांसोजों जालायनाय थायोना?
औ हांसो हांसो बेदरजों बिराद गोथाव जायो। बिदिनो खायसे-खायसे बेदरजोंबो जोङो जानानै गो थाव मोनो आरो उम गोथाव थाव जानायखौ जोङो लानो हायो।
औ।
दा उम बिदिनो
औ।
आरो गोबां मैगं दंबावो। दा मैथा ना दैलां दिनाव मैथा मैथा ओंख्रिखौ जोङो जोंनि बर'नि गाहाय गुदि ओंख्रि बायदि जोङो मोनो आरो मैथाखौ।
औ उम।
दा मैथा होनोब्ला जोङो गोबां जानायाव ओ दैलां दिनाव जानो गोथाव मोनो।
औ-औ।
मैथाखौबो फा माबानानै खेथि खालामनानै जोङो फैसा थाखा आरजिनो हायो। दिनै मैथा मुथासेनि दामा जि, नैजि थाखा जोङो फाननानै रांखावरि आरजिनो हायो आरो।
औ नोंगो।
बे माबाखौबो मैथाखौबो जोङो गोलोम बोथोराव जोङो गर'माव जानानै मोजां मोनो आरो।
दा मैथा मोननै मैथायाबो मोननै रोखोमनि दं मैथा गोजा मैथा गुफुर।
औ।
मैथा बांगाल नामा?
औ-अ बिदि जादनि थायो आरो। दा बेखायनो माने मैथाखौबो गोबां माबाजों जानो हायो। नोङो बेदरजोंबो जानो हायो। नाफोरजोंबो जानो हायो। बेफोरबायदिनो खुगानि थाव जानायखौ जोङो लानो हायो आरो।
उम।
दा बेफोरबायदिनो मैथा मैथा होनोबा मैथाखौ खायसेया खारैजोंबो जायो। आरो खारै होआलासिनो ओरैनोबो जानो हायो।
मैथा ना गोरान होना समायो आरो खिन्थु।
औ दा मैथा ना बेफोरबायदि जानो हायो बेखौ बाथोनबो जानो हायो आरो लाव-लाव जानो हायो आरो। उम दा ओंखायनो जोङो गासिबो माबाफोरखौनो खेथि मावनानै जोङो रांखावरि आरजिनायावबो बाहायनो हायो ओंख्रि जानानैबो जोङो ओ ओंख्रिबो जानो हायो गासिबो बिथिङाव जोङो बेफोरखो खेथि मावनानै लानो गोनां जायो आरो। दे होमबा नोंथां जोंहा थाएमाबो जानानै फैबाय। ओ ओ बेखिनिखौनो बुंनानै बेखिनिखोनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों।
ओ दे-दे जागोन दे।